औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथांनाव आङो ओ मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां सोंजागोन ना नोंथां।
औ सोंजागोन नोंथां।
ओ जोंना दा दानाय लुनाय बे दानाय लुनायनि दानाय लुनाया जोंनि थाखाय मानो गोनां बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे फोरमायना हो नोंथां।
औ दानाय लुनाय बुं-बुंब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमै दानो हायो बा गोबां जोङो जि जोम दानो हायो जेरै- बर'फ्रा लांगा दख'ना गामसा आर'नाइ
औ
मेख्ला दख'ना बेफोरबायदि गोबां दा जि दायो आरोना नोंथां
बेफोरखौ जोङो हाथाइनिफ्राय खुन्दुं बायना लाबोनानै जों बेफोरखौ दानाय जायो आरो नोंथां। जेरै- खुन्दुङथ' गोबां रो खोमनि दङ जेरै- माथानि मास्रासनि फुद टिया बेफोरबायदि गोबां जातनि खुन्दुं बा गोबां रोखोमनि खुन्दुं दं बेफोरनि गेजेरावनो जोङो बेफोरखौ हाथाय बा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबो आरो नोंथां लाबोनानै बे खौ जोङो दानाय जायो आरो औ बेखौ जोङो गिबियावनो आं माथा बे माथानि माथा खुन्दुंनि सोमोन्दै एसे ए बुंफोरग्रोनोसै
औ जा'जागोन नोंथां।
बे माथा खुन्दुंखौ जोङो लाबोनानै बा बेखौ न'आव लाबोखांनायनि उनाव जों बे खौ जि सोंनो था खाय जोङो गिबियावनो बेखौ ओ अन गुन्दै बा मैदा बेफोरबायदियाव जोङो रुनानै दैयाव दैजों लगायनानै बेखौ रुनानै बा सोमनानै बेखौ बुनानै सोमखांनायनि उनाव बेखौ बुनानै जोङो फोराननाय जायो आरो खायसे खायसेया रुयोबो खायसे या नाथाय एसे सोमनानैनो माने बानायनाय जायो आरो मानोना खायसेनो बांद्राय गोरा नाङा बााखासिनो गोरा नांगौ दखनाया गोरा जायो नालाय बिनिखायनो खाथिनो गोरा नांगौ खायसेनो गोरा नाङा बेनिखायनो खायसेया सोमनानैबो दैयाव सोमनानै अन गुन्दै बा मैदा बेफोर फोरखौ होद लानानै दसे सोमनायनि उनाव बेखौ बुनानै बुहुननाय जायो आरो खायसेया खायसेया बेखौ रुनानै अन गुन्दै बा मैदा होनानै बेखौ रुनानै गोरा जा जाथे गोरा जासिनो बिनि थाखाय बेखौ बानायनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ एसे बुस्रो बुस्रो फोराननाय जायो आरो दान्दायाव बेनिफ्राय बेखौ मुस्रायाव सानानै बेखौ सानानै लानाय जायो बेनिफ्राय बेखौ बबिनाव बबिनाव नोंथां बबिनाव सानानै लानाय जायो बेनिफ्राय बेखौ जोङो इसान सोंनो थाखाय बा दख'ना बेफोरबायदि बायदिसिना मुवा सोंनो थाखाय जों बेखौ बाहायो बा
उम बाहायनाय जायो नोंथां
नोंथां ओमफ्राय बेखौ सोंखांनायनि उनाव जोङो बेखौ रासो आव सोनानै नो खनो थुनो बेफोरबायदि गोबां खामानि थायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो दानाय जायो आरो जिखौ जि थान जि दानो थाखाय जानो गोबां मुवा नांगौ नोंथां जेरै तातखाल रासो बेफोरबायदिनो गोब बां मुवा नांगौ आरो बेफोरबायदिनो जोंनि जि दाना या सो जायो लोगोसे जोङो इन्दि जि इन्दि जिखौबो जोङो गोबां दायो आरो जोंनि बे इन्दि जिया बरनि मोनसे उम गोग्गाथाव जि होननानै बुंब्लाबो उम नंखाय बुंनाय नङा नं खाय बुंनाय जानाय नङा आरो नोंथां बे इन्दि जिखौ जोङो इन्दि एमफु औबा लाथा एम्फौ बेनिफ्राय बाननाय जायो बे लाथा एम्फौखौ गिबियावनो बर फ्रा बा मानसिफोरा बेला थाइमफोरखौ गिबियावनो फिसियो फिसिनानै बे लाथा एम्फौ आ मोनो ब्ला बे लाथा एम्फौखौ जानायबो जायो आरो आरो बिनि फिथोब बे फिथोबखौनो इन्दि खुन्दुं बानायनाय जायो
औ जायो नोंथां
बे इन्दि खुन्दुंखौ जोङो फिथोबनिफ्राय बानायो नालाय बे फिथोबखौ गिबियावनो खुन्दुं थुन ग्रोनानै लायो बेनि उनाव बेखौ जि सोंनाय बायदिनो जोङो सोङो जिखौ जेरै सोंदोंमोन बेफो बेबायदिनो सोङो। लोगोसे जोंनियाव आर'नाइ बेखौबो जोङो बर'नि मोनसे गुबै नेरसोन महरैबा हायो बर'नि मोन सिनायथि आरो आरनाय बेखौबो जोङो गोबां रोखोमनि दायो आरो गोबां रख बिबार बा गोबां आगर जों कालारजों मिलायहोनानै जों
दानाय जायो बेबादिनो नोंथां औ जोंनि सुबुं माहारिफोरा दा ओ गोबां गोबां मानसिफोरानो एबा सुबुंफोरानो हि दानायखौ खमायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां बिदिनो आखाइजों औ आखाइजों दायालासिनो आखायजों दाया लासिनो मेसिनाव दानाय बेफोर जि फोरखौसो बांसिन गाननो हमनाय खौ नुनो मोन्दों। जायनि जाहोनाव ओ जोंनि आजै आजौफोरनिफ्राय जोङो सोलोंबोनो लानाय दानाय लुनाय खुन्दुंखौ मा बोरै दायो माबोरै रुयो बेनि सोमोन्दै जोङो ओ मिथि बोनानैबाबो मिथियै बायदि जानानै थानायखौ जो जों नुनो मोन्दों नोंथां। लोगोसे बे बादिनो आथि आथिखालाव बयबो सुबुंफोरानो ओ गावगाय आखाइजों दानानै ओ गाननाय गाननो हमनायखौ बावगारनो हमबाय एबा बिसोरो मावनो बानाय बायदि खिथिनाय जाबाय बेबादिनो ओ दानि जुगाव ओंखारनाय मेसिन बायदि ओ दसेनो थाब जानाय खामानिखौ बिसोरो उम माने मावना दि थिनानै बिसोरो मिसिंआवनो जिफोरखौ दानाय जायो बै मिसिंनि जि दानायफोरखौसो दानि सुबुंफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां दानि सुबुं बेफोर बायदिनो। बे मेचिनजों दानाय बा बेफोर बायदि जिखौ बांसिन बाहायो नाथाय जों आखाइजों दानाय बे आखायजों दानाया जोंना गोबां मोजांसिन बा गाननोबो मोजां जायो जोमनोबो मोजां जायो जोंनिया।
औ जायो नोंथां बै आखाय जों दानायखौ गानो ब्ला औ गोबां जोरनायखौबो नुनो मोनो। मेचिनजों दानायखौ गाननाय गाननाय गानोब्ला जोङो ओ दस दिन बेबायदि दसेनो माने हामा जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेफोर बायदिनो जों आखाइजों दायो। अब्ला आखाइजों दानानै जोङो हिनजाव माहारिफोरा एबा हौवा माहारिफोराबो ओ दायो बैखौ दानानै हिफोरखौ जेरै सालामलामाथा आगर एरनाय बेफोरबायदिफोरखौ दानानै गोबां जिउ जिउ खांनो हायो। जेरै रांखान्थियावनो जा ओ रांखान्थि हाल सालाव जोङो गोबां फाननानै रां खामायनानै न'खर खुं खुंनो हायो आरो नोंथां। आरो खायसे खायसे सुबुंफोराबो औ खायसे खायसे सुबुंफोरा बे बादिनो हि दानानै हि दानानै एबा दानाय लुनाय खामानि मावनानै एबा खुन्दुं खुन्दुं बानायनानै इन्दि खुन्दुंखौ लाथा इन्दि खुन्दुं बानायनो थाखाय लाथा एम्फौ फिसिनानै गोबां जिउ खांबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बाजारफोराव फाननानै रां लाबोनानै न'खरनि नांगौ मुवाफोर बायनाय लोगोसे गथ' गथा फ्राय फरायनाव जानाय रांनि खरसाफोरखौबो दिहुनन्ना लानायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। बेफोरबायदिनो जों गोबां रां आरजिनो बे दानाय लुनायनि गेजेरजों जोङो गोबां रां आरजिनो बा गोबां रां मोननो हायो आरो आरो न'खरखौ सालायलांनो जोंना हेफाजाब होयो जेरै जों सिखौ दानानै जोङो हाथाय बाजारफ्राव फाननो हायो जेरै गामसा मेख्ला लांगा बायदिसिना आर'नाइ बेफोरखौ जों फाननानै बेफार फालांगि बा बायदिसिना खामानि इनि थाखाय जोङो रां आरजिनो हायो लोगोसे जोङो बे दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जोंनि न'खरखौ सालायलांनो हायो।
औ हायो नोंथां बेफोर बायदिनो ओ हाथ हाथाय बाजारफोराव ओ गोबां हिन्जावफोरखौबो हि दानानै फाननायफोरखौ नुनो मोनदों नोंथां। जेरै ओ साला साला माथा दख'ना मेख्ला गामसा आर'नाइ बायदिफोरखौ आखाइजों दानानै फाननायबो नुनो मोन्दों। लोगोसे बेफ बेफोरबादि दानाय लुनाय जोंनि दानाय लुनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो जोङो ओ मोजाङै लाखिबाय थानांगोन जायनि जाहोनाव जों दानाय लुनायखौ गारनानै दोनोब्ला जानाय नङा। उननि उननि जोंनि उन जोलैनि सुबुंफोराबो बेखौ सोलोंनायनि मोनसे ओ थांखि थायो नालाय बेनिखायनो जोङो जों सुबुं माहारिया बै दानाय लुनायखौ गारना दोनोब्ला जानाय नङा नों थां ना
औ नंगौ नोंथां जों बे दानाय लुनायखौ गारना दोनोब्ला जोंनि हारिमुवा बा जोंनि आसारखान्थि बे जोंना गोमालांगोन इयुन जोलैफोरा जोंना बे दानाय लुनायखौ माबायदि दायो बेखौ फोरखौ मोनथिनाय नङा नाथाय दानि मुगायाव गोदोथ' जोंना दानाय लुनाय आखाइजोंनो सोलियोमोन नाथाय गेजेर ससे जोंना दानाय लुनाया गोमालांदोंमोन आरो नाथाय दानि जुगाव दानाय लुनाया एसे जौगाफिनबाय बा जाखांफिनबाय औ नोंथां दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जोङो दानि मुग गायाव बर आइजोफ्रा बा दा फालांगियारिफ्रा जों गोबां रां आरजिनोबा बेफोरबायदि खामानियाव गोबां मुखुब जानानै दङ आरो दानि जुगाव जेरै इन्डासट गिदिर गिदिर खुलिनानै जेरै बिबार दखना बा सिखिरि दखना बेफोरबायदि
औ औ
गोबां गोबां रोखोमनि गोबां रोखोम समनि दानि जुगाव इनडासट्रि ओंखारबाय बा गोबां रोखोमनि दख ना दाग्रा जाबाय आरो मानसिफ्रा
नोंथांनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथां